खोनादोंना नोंथां अ' नोंथांङा मा खालामगासिनो दं?
नै नोंथां आं ओरैनो ज'नानै दङ ओंखाम जाखांनानै औ।
माथो ओंख्रि जायामोन नोंथां? अ' गोथौआनो माथो नोंथां। नोंथां औ आंहाबो नै नोंथां आंबो जिरायनानै दोंङो जाखांनानैनोओं ओंख्रि ओंख्रियाना जोंहा माबा सबायजों साममोन नोंथां औ गोथाव ओमफ्राय लोगोसे।
ए गैया नोंथां आंहा बेफोरखौ संनानैनो जानो रोंथारा हारसिं। थानाय ना।
औ आंहाबो बिदिनो नोंथां संनायालाय आङो सङाखै थेवबो आं संनायखौ एसे मिथिगौ आरो माने जोंहा। ननिफायनो हरफादोंमोन दिनै बे औ नाथुरखौल एवनानै बाथोन देना जाबाय आं। नोंथाङा ओमफाय बे अनलाजों औवा मेवाइ ना औवा गाजा बुंदोंमोन औ औवा मेवाइ ना नोंथां बेखौ माबोरै सङो फोरमायनो हागोन। गो नामा नोंथां।
औ नोंथाङा मिथिनो लुगैदों जेला। नोंथाङा गिबियाव अनलाजों मेवाइ जानो थाखाय मेवाइ माने औवा। गाजाखौनो बुङो आरो औवा बुरखा जाय।
औ आदसा बे औवा बुरखानि अनगा गुबुन औवानिआ जाजाया नामा नोंथां। औ आदसा औ।
साबसिन गोथाव होनोब्लाथाय बै औवा बुरखानिया गोथावसिन जायो आरो।
फोरमायलाय नोंथां।
औ गिबियाव जोङो ओ अनला मेवाइ संनो थाखाय जोङो मेवाइखौ लायग्रोनांगौ। गोन औवा बारियाव थांनानै ओ एसे देरफुनाय आरो बांद्राय गिदिरखौबो लाबोनाङा नोंथां बांद्राय गिदिरा।
अह माने गुरै गुरैखौ जायो आरोना नोंथां आंबोथ मोनजाबाय मोनजानायालाय। औ औ आदसा। लानानै फैनायनि उनाव नोंथाङा मोजां बेखौ बिगुर खुरफै नांगोन औ बेखौ।
जाबखो-जाबखो बिगुर थायोना नोंथां जेरै उन्दै समाव गानफब जोमफब होनो देरबा लंफं होननाय बायदि बेयो गोरलैयाव। बेराद जाबखो-जाबखो बिगुर थायो बै बिगुरखौ जोङो गिबियाव फुनानै लाग्रोनांगोन।
सुनानै लानायनि उनाव जों बेखौ मोजां दैजों सुनानै औ मोजां सुनानै लानायनि उनावसो बेखौ। नोंथांङा मायदि रोखोम दानो बि रोखोमाव ना हानानै लानांगोन औ-औ।
ओरैनो आसि थाइनै थाइथाम गोबा गोबा हानानै जायोबा बिदि महराव हादो हाखांनायनि उनाव नोंथाङा। एसे दैयाव सोमनानै दोनोब्ला मोजां जायो आरो ओरैनो ओ जि मिनिट।
सिगां बिदि दैयाव सोमनानै लायोब्ला मोजां जायो नंगौ नामा नोंथां माने दैयाव सोमोब्ला मा जायो नोंथां दैयाव होयोब्ला बिनि।
बि-बिहा गावबा गाव रस थायोना नोंथां औ गावबा गाव रस बि रसआ बिनिया एसेबाबो
औ औ औ आदसा नोंथां औ
बिनि उनाव नोंथांङा दि अनला अनलायाथ माइरंजोंसो जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
माइरंजों जायोना बेनि थाखाय जोङो गिबियाव ओ माइरं न'नि माइरं नांगोन जोंनो न'नि माइरंङा अनलायाव गोथावसिन जायो। ओरैनो सालानि मोननाय माइरंबा बारा थावा आरो। न'नि माइरंखौ नोंङो गिबियाव ओ गुन्दै खालामनानै एबा दलायनानै लाग्रोनांगोन दलायनो थाखाय नोंथांङा उवालाव देयो ना थौसियाव देयो देनानै मिस मिस खालामनानै लानांगोन आरो गेब्लेे होजोबनानै लानांगोन।
औ औ
उम्म गेब्लेहोखांनानै लानायनि उनाव नोंथांङा बेखौ मोनसे ओ आ दोनग्रा आगजु बा नोंथांङा ओरैनो गामलाफोर लानो हायो आरो बे गामलायाव एरननानै लानांगोन नोंथांङा उवालनिफ्राय। एरननानै लानायनि उनाव नोंथांङा एरननानै लानायनि उनाव नोंथांङा ओ बे ओ अनखौ ओ संनो थाखाय मेवाजों संनो थाखाय ओ सारायखौ गुदुं खालामबाय साराय गुदुं खालामनायनि उनाव नोंथांङा एसे ओ ग्लब ग्लब दै फुदुंनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
बै ग्लब ग्लब दै फुदुंनायाव नोंथांङा ओरैनो सामब्रामफोर होयोबा होजायो बानलुफोर होयोबा होजायो बेनिफ्राय संख्रिफोर होयोबा होनांगोन आरो संख्रिखौथ नांखाथारगोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां संख्रि बानलुआ थाखाबायानो। औ
बेखौ होखांनायनि उनाव बै जि अन देनानै लादोंमोन नोंथांङा बै अनखौ बे दै गुदुङाव लखबनांगोन नोंथां।
औ औ
दै गुदुंङाव लखबनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनांगोन नोंथां।
नोंथां दाइरेक्ट लखबनांगौना बेलेग आदबजो लखब नांगौ
लखबनाया नोंथांङा ओरैनो दाइरेक्ट लखबनोबो हायो बियो ओरैनो
औ औ
बिनि उनाव लखबनायनि उनाव नोंथांङा बे बेखौ मोजांङै गोदौ होदो एसे ओ खोसलि जि खोस लिजों नोंथांङा बेखौ फिदिंबाय आरो मोजाङै दैजों गलायनायनि औ नंङाबा मोन से डाइरेक्ट लखबोब्लाथाय बै सारायनि थालायाव जमा जानानै दैजों मोजां गलाया।
नंगौ नामा नोंथां?
नोंथाङा खोस्लिजों मोजां गलायनान है बेयाव नोंथाङा नोंथाङा ओ माजों जानो गोसो खारदैजों जायो ना खारै होआलासिनो जायो बिदि जानो हागोन आरो। अनलाया खारै होयाबाबो जाजायो नाथाय औवा मेवाइजों नोंथाङा खारै होनानै जानांगोन आरो।
औ औ।
नोंथाङा ओ जि औवा मेवाइ हादोंमोन आसि थाइनै बा आसि थाइथाम गोबा गोबा हानानै लादोंमोन बेखौ नोंथाङा ओ बै अन गोदौनाया बे अन गोदौनायाव नोंथाङा
औ।
ओ
औ औ।
होसननायनि उनाव नोंथाङा बेयाव खारै होनांगोन। खारै होयो ब्लासो बै औवा मेवाइया मोजां रुबु गुरै मोनगोन आरो टेस्टाबो जायो आरो।
नंगौ नंगौ।
बिनि उनाव नोंथाङा दसे गोबाव खोबहाबनानै गोदौ होनांगोन आरो गोदौहोनायनि उनाव नोंथाङा ओरैनो ओ जि मिनिट नैजि मिनिट सो गोदौ होनायनि उनाव नोंथाङा गोथावसिन खालामबावनो आरो मोदोम होनो थाखाय नोंथाङा दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाखौ होनो हायो आरो जोबनायाव। बेनि उनाव नोंथाङा ओरैनो नैजि मिनिटसो गोदौ होनानै दुन्दियाफोर होयोबाथाय दसे ओ गोदौबावनो हायो बेनि उनाव नोंथाङा खांनानै दोनदो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
बेनि उनाव गुसुफोर जायोब्ला नोंथाङा जानो हासिगोन आरो।
ओ
ओरैनो औ नोंथाङा आंनो बै नोंथाङा मा ओंख्रि जादों होनदोंमोनलाय बेनि बागै
अ नोंथां आंहा ओ सबाइजों साम'मोन नोंथां ओमफाय लोगोसे नाथुर बाथोनमोन।
जोबोद मोजां मोनोलै नोंथां नाथाय
आतसा संनायखौथ' आङो रोंगौ रोंनायालाय नोंथां आतसा हागोन नोंथां हागोन अब्ला नोंथां खोनासंलांदो जोंहाथ' साम'खौ खौ दैमानिफ्रायसो खनना लाबोदोंमोन ओ बेहायनो दैमानिफ्राय खनना लाबोदोंमोन जोंहा नाथुरखौबो लाबोफादोंमोन आरो ना नाथुर गुरनो थांनायाव साम'बो लाबोफादोंमोन आरो। जोंहा मा खालामो साम'खौ गिबियाव लाबोनानै दैमाबा हाथायफोरनिफ्राय लाबोनानै सोमना दोननां ना हरसेफोर जाहाते बेयो खिगारो ओ बेनि उनाव अखानायै बेखौ मा खालामगोन जोङो ओ पिन बा बिजिजों जोङो बेनि मोखां खां दे दाखोन होनो जोङो औ बेखौ बोखारगोन आरो ना एरख'ना लागोन बेनि उनावहाय जों मा खालामगोन बिनि खिबुखौ दानस'गोन आरोना जोङो जो जाजाया नोंथां माने दानस'बासो जोङो सामखौ सोबनायाव साम'नि बे सिंनि मोदोमा फैयो आरोना दानस'वाबा माने फैया नोंथां बार नांगौ ना बे हाबलाय ओंखारलायनि औ आमफाय दानस'खांनायनि उनाव जोङो मा खालामगोन साम'खौ हुबावो आरोना नोंथां बे दानस'नायनि सिगाङाव जों हुना लाखायो माबाफोरजों जेनेबा बिनि मारामा खारनो थाखाय औ ओमफ्राय दानसबाय दानसनानै सामखौ मोजां सु सुबाय सुनानै जोंङो एवफ्रामनानै लानोबो हायो एवफ्रामनानै एसे एवनांगौ आरोना नोंथां सामखौबो ओमफ्राय बे सामनि प्रसेसा थांबाय बा साम बानाय सामखौ माबोरै खालामो बे थांबाय दा सबायाइनि बागै फैनोसै आं सबायखौ जोंङो बाजारफोराव हाथायफोरनिफ्राय बायना लाबोनो हायो सोरबा सोरबा नआवबो गायो आरो नोंथां बिदिनो जों सबाइखौ बाजारनिफ्राय लाबोबाय गिबियाव जोंहाथ सबाइआ गथा गथ थामोन नालाय बेखौ एसे एवफ्रामनानै जों नाख्रुबना लागासिगोन आरो नाख्रुबनानै बेखौ जेनेबा नोंथां ओ जेरै जोंङो मोनसे अन्थाइ थाफायाव आरो ना माबा मोनसे बथलफोर बायदि बा जायखिजया गोरा बुस थुजों जोङो नार-नारख्रबलिबाय थानांगौ आरो नोंथां अब्लाथाय बियो गावलायो औ एसे ज नांगौ नोंथां आमफ्राय जों बेखौ बिनि जि गुन्दै बेखौ माने बाख्लाफोर थायोना बेखौ जोंङो जावगारनानै गारसिगोन आरो बेनिफ्राय जोंङो सुबाय सोमनानै दैयाव दसे सम सोमना दोनसिगोन जाहाथे बेयो गुरै जायो। बेनि उनाव जों मा खालामो सारायखौ अराव जानबाय अराव जानायजों लोगोसे जोंङो बेहाय दै होफाखागोन आरो दैखौ गुदुं खालामगोन। जेब्ला दैया गुदुं जायोबा गोदौनो हमो अब्ला जोंङो बै सोमना दोननाय सबायखौबो खांनानै डायरेक्ट जोंङो बे दै फुदुंनायाव हरखासिगोन आरो बेनि उनावहाय मा जागोन जेब्ला दै फुदुनायनानै हरो अब्ला एसे गोदौहां जायोना अब्ला जोंङो मा खालामगोन लोगोसे सामखौबो हरफा खानो हायो नोंथां। नुबा साम हरनायनि सिगां जोंङो खारैखौबो होग्रोना लानांगोन आरो नोंथां औ नांगौ नोंथां खारै गैयाबानो जाया। खारैआ माने गुरै खालामो आरोना आरो फिस्ला खालामो बेनिखायनो जोंङो खारैबो होबाय ओमफ्राय बे एवना लानाय सबबायखौबो होनो हायो आरो नोंथां ओमफाय बिदिनो दसे गोदौ होबाय थासिगोन ओमफाय नांगौ जानाय मस्ला मस्लि संख्रि बानलु बायदिसिनाखौ जोंङो होना लाखासि सिगोन आरो नोंथां बिदिबाय गोदौबाय थाबाय गोदौबाय थाबाय बेनि उनावहाय बेयो मोनहां मोनहां जाब्ला जों मा खालामगोन थुन्दिया बा थुन्दियानिख्रुइ जोंङो मगा थुन्दिया होनो ना गंगार थुन्दियाबो होनो बेखौ होयोब्ला साबसिन जायो आरो बे बि ओंख्रियाव खारै ओंख्रिफोराव होमबाथाय जों मगा थुनदिया गंगार थुनदियाखौ होबाय बेनि उनसे समनि उनाव जोंङो खांसिगोन आरो बे साम आरो साम होखांनायनि उनाव जोंङो बेसेबांसो ओरैनो नैजि नैजिबा बा थामजि मिनिटसो गोदौ होबाय थानांगोन आरो माने संनांगोन बिनि उनाव जोंङो मुगा थुनदिया होनायनि उनाव खांबाय खांनानै दानदिसे सम दोन्थबाय दोन्थनानै गुसु जायोब्ला जों जानो हासिगोन बिदिनो नाथुर बाथोनबो दंमोन नालाय ना नाथुर बाथोनखौ मोरै खालामदों होनबा नायाथ मैयाफोरनो गुरहैनायोन नालाय नोंथां नाथुरखौ जोंङो एसे फोरानना लाग्रोदोंमोन आरो फोराननानै ओमफ्राय जोंङो मा खालामदों बेखौ बानलु सामब्राम बिदि होनानै जोंङो एवना लादो आरो फ्रा ओमफाय सा नाथुरखौबो एवबाय एवखांनायनि उनाव थौवसियाव बेखौ होनानै जोंङो बेखौ देबाय आरो सामब्राम गुफुरबो होफायो देनानै बिदिनो जोंङो गेब्लेहोजुबाय मिस मिस मिस जायखौ जों बाथोन बुङो। अ बेदि गेब्लेहोना देनानै अब्लानो बेयो जाजानाय जाबाय आरो अब्लासो नोङो सबबायखौबो सबाय सामुआबो मोनखाबाय नाथुरबाथोन आबो मोनखाबाय अब्ला नोंहा औंखामखौ जानो हासिगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां बे बाराव आङो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो फारि फारियै संला